आं नोंथांजोंहाय एसे सावरायनो हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना एसे दे मानि बागै फोरमायनो सानदों फोरमायलाय
औ जों दा होनबा हानथा मेलाखौनो रायजलायनोसै नामा नोंथां
अ अ
हानथा मेलानि गोनांथिखौ जोंनि जिउआवहाय बेसेबां गोनांथि नङा होनबा
औ
दा हानथा मेलानि ओ बागै राव रायलायनायनायनि सिगां मा जागोन गोदोनि ओ सुबुंफोरनि माखासे रायजो जानायखौ जोङो रायज्लायग्रोनो हायो नङा होमबा दा गोदोनि सुबुंफोरा माबोरै ओ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांलाय फैलाय खालामोमोन नङा होमबा बेखौ जोङो ओ सिगाङावनो जोङो मिथिनानै लाग्रो नांगोन गोदोनि सुबुंफोरा मा खालामोमोन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय जोङो मा थाबायनानैसो थाङोमोन आरो दा आरो थाबायनानै थाङो बेबायदि माबाबा मोनसे बेफार फालांगि खालामनायाव मुवा बेसाद गिदिर गिदिर लांलाय लाबोलाय खालामनायाव माखौ बाहायोमोन गोदो जेरैहाय बालाहामा ओनसोलफोरनियाथ' जेरै उदगाद'फोरा जों लांनाय लाबोनाय खालामो दा जोंनि बर' फोराथ' माखासे मोसौ गारि मोसौ गारि बानायनानै मोसौ गारिजोंनो जोङो बिदि रोगायोमोन आरो मा मोसौ गारि मैसो गारि बेफोरबायदि आरो जायगा लायै जायगा बबेबा जायगायावहाय ओ माखासे गरायफोरजोंबो गराय गारि खालामनानै ओ माखासे लांलाय लाबोलाय रोगानाय बेबायदि मुवा बेसाद खालामोमोन आरो दा गोदोनि सुबुं फोरा माने ओ बिदि गारि मटर गैयामोन नालाय बेबायदिनो गावबा गावनो मोसौ गारि बानायनानै ओ मा होनो बिदि रोगायोमोन आरो आरोबाव मा ओ गोदोनि सुबुंफोरा ओरैबायदिमोन जेरै दाबसे जायगायाव आलासि जानो थांनांगौब्लाबो जोङो जिगु मा खालामनानै थांनो गोनां जायोमोन थाबायनानैसो थांनो गोनां जायोमोन आरो दा नाय जोङो मोनसे जायगासिम सहैनांगौ बेसेबां सम लायोना बे समनि लानायजों आरोबाव मा जोंनि माखासे ओ देहायारियाबो मां खस्थ' मोनोमोन आरो देहायाबो थाबायनानै आथिं आखाइ सानाय रुबायनाय बेफोरबायदि गोबां खस्थ' मोनोमोन ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो अबायबा थांनोबाथाय आलासि जाहैनोबा जोङो सानसे बा साननै बेबायदिसो जाखायोमोन आरो थांनायावनो जोङो मो ना लांखायो बेलासो जाहैलायखायो थाबायगौ थाबायगौ नङा ओमबा बेबायदि आरो दा खस्थ' मोनोमोन गोदोनि सुबुंफोरा लामा हान्थिनायावहाय आरो नाथाय आथिखालाव दा बेबायदिनो जोङो गैलिया सिगाङाव जोङो साइकेल ओखारग्रोदोमोना बेनिफ्राय जों साइकेलजों हान्थियोमोन नङा ओमबा साइकेलजों जोङो हाथाइ बाजार थांनाय मुवा बेसाद लांनाय बेबायदि खालामोमोन आरो जों बेनिफ्राय लासै लासै जोंहा मा माखासे ओ साखाजों खारग्रा गारिफोर ओंखारबाय जेरै हा लामायाव खारग्रा अट', बास माखासे बेबायदि रिक्सा बेबायदि ओंखारनो हमबाय आरो दा बेनि गेजेरजों जोङो मा दाबसे जायगायाव जों थांनाया जोंनि थाखाय गोरलै जानानै फैबाय नङा ओमबा जों बहाबाफोर आलासि जाहैनोब्लाबो जोङो मा दसे समनि गेजेरावनो जोङो गोबां माखासे बासफोरनि गेजेरजों अट' रिक्साफोरनि गेजेरजों जोङो थांनो हासै आरो आरोबाव जोंहा मा गोजान गोजान जायगायाव थांनोब्ला जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे जाय हादरसिम दावबायहैनोब्ला जोंहा माजों थांनो हायो रेल गारिजों थांनो हायो नङा ओमबा एर'प्लेन हे क्टार बेफोरजों थांनो हायो जोङो आरोबाव जोंहा माखासे ओ दैमा गेदिर गिदिर लैथोमाफोराव जोङो दा- बायनोब्ला जोङो जाहाजजों दावबायनो हायो माबा बेबायदि आरो दा जोंहा ओ जों गोजान जायगायाव दाव बायनोब्ला जोङो सिगाङावनो ट्रेनजों थांनोब्ला जोङो टिकेटफोरखो जोङो से दानसो सिगांनि जोङो बुक खालामनानै दोनखानो नांगोन आरो नङाबा जोङो मा ओ हान्थि हैनो थांनायाव हान्थिहैनायावहाय जोंहा मा खस्थ' मोनो आरो माने ओ जों टिकेटफोरखौ ला खायाब्ला गोबां खस्थ' मोनो नङा ओमबा जिरायनो थाखाय जायगा गैया उन्दुनो थाखाय जायगा गैया बेबायदि जायो आरो मा होनोमोनलाय जोङो गसंनानै थांनो गोनां जागोन आरो बेनिखायनो जोङो मा माहाबा थांनोब्ला जों सिगाङावनो टिकेटखौ जोङो थियारि खाला खालामनानै लाग्रोखांगोन आरो बेनि उनावसो जोङो मा टिकेटआ जेब्ला मोनगोन अब्ला जोङो हान्थिनो हागोन ओमबा जों गोसोबायदि बेहाय जिरायनो उन्दुनो जायगाफोरखौ जोंहा मोनगोन मोनसिगोन आरो दा
अ
एर'प्लेनफोरजों थांनोब्लाबो जोंहा बेबायदिनो टिकेट दाननो नांगौ नङा होमबा जोंथ' एर'प्लेनफोरजों जोङो दसे समनि गेजेरावनो मोनहैयो गोजान जायगायावब्लाबो जोङो ट्रेनजों सानथाम सानब्रै बेबायदि लायोब्ला जों एर'प्लेनजों जों सानसेयावनो मोनहैयो आरो बेबायदि मोनसे ओ गोबां ओ गोख्रैथिनि माखासे हान्था मेलाफोरा जोंनि गेजेराव सफैबाय आरो आरोबाव जोंहा बे हान्था मेलानि गेजेरजों माखासे दावबायनायफोर नङा ओमबा ओ मा होनो फरायसालिनि दावबायनाय बा माबा मोनसे ओ जायगा दावबायनाय नायदिं हैनाय बेफोरबायदियाबो दानि मुगायावहाय मा गोरलै जानानै फैबाय आरो आरोबाव मा जोङोहाय बेहाय फरायसालिनि दावबायनायजों जोङो गोबांथार माखासे गियानफोरखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो नङा होमबा आरो दानिानि मुगयाव आथिखालि मुगायाव मा बि सोलोंथायारि दावबायनायखौ जोंनि फरा बिजाबावबो मा एबा जोंनि माखासे सेलेबास फोराव सोफादेरनानै होबाय आरो मानो होनोब्ला जायगा दावबायनायनि गेजेरजों बै मोनसे जायगानि माखासे आसार खान्थि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय बिसोरनि हारिमुफोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो हायो बिसोर माबोरै थायो जोंनि ह जोंनि रायजोजों बिसोरनि रायजोजों माबायदि गोरोबलायो ना गोरोबलाया बेसेबां फारागथि दङ नङा होमबा जोंनि हादरा बेसेबां दावगानाय बिसिनि हादरा बेसिबां दावगानाय बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो आरो बेनिखायनो सोलोंथायारि दावबायनाया गोनांथार आरोनो माखासे लामा हान्थिनायाव जोंहा गोबां हारिनि सुबुंफोरखौबो लोगो मोनलाङो नङाहोमबा सोर माबायदि जोङो नुलाङो आरो आरोबाव जोंहा माखासे दावबायनाय दङ जेरै जोंनि बेफोरखौ माखासे गरम बन्दफोराव मोनबा न'खरनि जोङो बिमा बिफा फिसा ज' जोङो बेरायहैनाय आरो बेफोरबायदियाबो
जोंनो जोंनो माखासे गियानफोरखौ होयो मिथिया थानाय गुबुन हारिनि माखासे थानाय जानायफोर माखासे आसार खान्थि बिसोरनि रायज्लायनाय बिसोरनि जायगाफोरा माबायदि माबा बेबायदि आरो बेखौ मोनथिनो हायो आरो सोलोंथायारि दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङ ना बेयावहाय जोंहा माखासे जोंनि गोजाम बायखोन्दा नेरसोनफोर बेफोरखौसो जोङो बांसिन नायनो थाङो नङा होमबा बे बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ नायनानै जोङो मा माखासे लिरसुंथाइफोर बा बेफोरबायाददि लिरनो बो हायो आरो बेनि सोमोन्दै जों मा नुबोखो बेफोरबायदि दा नोंथांजों सावरायनानै ओ गोजोननाय मोनदों दा नोंथाङा आरोबाव बे हान्था मेलानि सोमोन्दैनो बा माबा मोनसे नों मिथिनायनि सायाव सावरायनो सानदों नामा
औ औ आङो बुंनो सानो हान्थाामेला हान्था मेलायाहाय जोंनि जेनेबा जिउआव जानाय जाफ्लेबाय थाग्रा जेनेबा सानफ्रामबो जेनेबा जाबाय थानाय बेबो मोनसे माने माबा आरो मा होनो जोंनि मोनसे आयदा होननानै बुंनो हाबाय जेनेबा हाबाफारि जोंनि हान्था मेला सिगां समाव जोङो हान्था मेला होननानै बुङोबा जेरै गाखोग्रा जेरै माखासे थांलाय फैलाय खालामनो हाग्रा माबाफोर दाजेमफोर माने जिनिसफोर होननानै बुंनो हायो जेरै जोङो थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गिबि सिगां समावहाय जोङो मा खालामोमोन थाबायनानै थाबाय थाबायोमोन बेनि उनाव जोङो मा खालामदों जेरै खाय जिनिस ज थिखिनानै दाबसेसे जायानिफ्राय गुबुन दाबसे लांनांगौबा जोंनि बर' सुबुंफोराहाय मा खालामोमोन माने ओ बेखौहाय जोङो मोसौ गारि नंआबा मैसौ गारि ओमफ्राय खायफाबा गोदोनि दिनफ्राव माथाय दैोनि सुबुंफोर बिसोरो गरायाइनि गारिबो बाहायोमोन आरो बेजोंहाय जोंनि जिनिसफोरखौहाय लांलाय लाबोलाय खालामोमोन आरो बेनि अनगायैबो आं बुंनो सानदों जोंनियाव जेनेबा जायफोरा गोदो समावहाय थाबायनायनि अनगायैबो जायहा एसे साइकेलफोर बे साइकेलनि गेजेरजों जोङो थांलाय फैलाय जेरै खाथि खालाफोराव बाजाराव थांनायफोराव दखानफोराव थांनायफोराव बेखौ बाहायोमोन आरो गोदोनि समाव बांसिनानोथ' गोदोनि समाव रै बाजारफोराव थाङौ जोङो साइखेल ओ एसे गोजानबा जों थाबायनानैनो थाङोमोन सिगांथाराव जों साइकेलखौबो नुनो मोनामोन आरो नाथाय दा आथिखालावहाय बेफोरो सोलायनो हमबाय साइकेल आरो मोसौ गारिनि उन अनगायैबो जोंनियावहाय गोबां आलादा आलादा स्कुटि बाइक कार कारफ्राबो जोङो अनेक आलादा आलादाफोरखौ नुनो मोननाय जसै आरो ना जोंनियाव गोदोनि दिनाव बे हान्था मेलायाव जेरै हिनजाव गोदानफोर लायोबाबो मा खालामोमोन जोंनियाव गोदोहाय मोसौ गारि बे मोसौ गारिजोंबो जोङो हिनजाव गोदानखौबो लायनाय जायोमोन आरोना खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
औ बेनि अनगायबो गारिफोर गैयि जायगाफोराव खायफा खायफा गोजान जायगाफ्रावहाय जेनेबा गरायनि गारि बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव मा होनो जेरै बेफोर थाबायनाय जेरै हानि हानायाव बेफोर गारि मथरखौ बाहयो आरो जोंनि गुबुननियावहाय जेरै दस्रा फोराव जेरै दैजों थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय जोङो जङो दै एसे फिसाफोरावहाय जेरै बारनो थाखायबा दालां गैयैै जायगाफोरावहाय जों मा खालामोमोन नावखौ बाहायोमोन आरोना नोंथांना गोदोनि दिनावहाय बेनि अनगायैबो जोङो एसे जेरै जौगानायसे गिदिर जायोब्ला जोङो माखासे दा जाहाजफोरखौ बाहायनाय नुदोंमोन आरो दा आथिखालावथ' दा जेरै गिदिर गिदिर लैथुमाफोराव जोङो दै बारनोबा मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादरसिम थांनोबा गोबां गिदिर गिदिर जेरै बिराद समायना रमायना बे सिङावनोहाय जेरै ब माखासे बायलाय फानलायफोरनि माखासे फोर दखानफोरबो नुनो मोनसै मलफोर बायदि बिदि आलादा आलादा मानिे जेरै मोनसे टाउनाव माबायदि थायो जेरै दखान दखानिफोर जाग्रा लोंग्रा द्रेस फोरनि दखानफोर बिदिनो थायो जेरै बे मोनसे जाहाजनि सिङावनो बि बिदि थानायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालावहाय जेरै दावबायहैनायजों गुबुन दाबसे जाहोनफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायहैनायनिनायनि अनगायैबो बे जाहासनि सिङा जेनेबा सिङावनोहाय जोङो द्रेसफोर गानाय लोंनाय गासिबो मोजां मोनजोबो आरो ना बेनि बेनि अनगायै आङो बुंनो सानदों बेफोरनि अनगायैबो जोङो जेरै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव बारलांनो थाखाय जोङो लैथोफोर दैमाफोर बेफोर माने लैथो लैथोमाफोर बारनो थाखाय बेखौहाय जोङो जाहाज नावफोरखौ बेहाय बाहायो आरो दैयाव दैनि थाखाय बे मोन जोंनि दावबायग्रा मोनसे जिनिस होननानै बुङो दा बुंनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोंनो दङ गोजौदों बिरग्रा बेनो जाहैबाय जोङो जेरै एरप्लेन हेलिकप बेफोरखौहाय जोङो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायाव गोरलैसिन जायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो जेरै दा ट्रेन बिनि अनगायैबो जोंनियाव दंबावो ट्रेन ट्रेननि गेजेरजोंबो जोङो दाबसे जायगानि गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो हायो नाथाय बेयो गोबां सम लायो आरो बेनिफ्राय टेरेनफोरजों थाङोब्ला हेलिकपटारफोरजों थाङोबा दिनै खावसे सानसेनि गेजेरावनो दसे समनि जेनेबा माखासे घन्टाफोरनि गेजेरावनो सहैनो हायो आरोना खोनादों ना नोंथां
अ औ खोनादों नोंथां
जेरै गुबुन हादरफोराव थाङोबा जेरै थाम ब्रै घन्टा बा घन्टा बेफोर नि गेजेरजों सहैनो हायो जेरै ट्रेनफोर थाङोबा जेरै सानथाम सानब्रै बिदिनि गेजेरजों सहैनाय जायो आरो बिनि गेजेरजों जो गोबां खस्थ' हरनाय जायो नाथाय बेफ्राय गोरलैसिन खालामनो थाखाय जोंङो गोबां दाजिमफोर जेरै इर'प्लेटफोरखौहाय माखासे सानसेनि गेजेरावनो खावसे घन्टानि गेजेरावनो जोङो सहायनाय खालामनो हादों आरो जों आथिखालाव जोंनि हान्था मेलाफ्राबो गोबां दावगाबाय आरो सिगांनि बायदि जेरै मोसौ गारिफोरजों आ जेरै गे गे थांनांगौ जायोमोन मोसौफोरखौ होनानै नाथाय आथिखालाव गोबां आलादा आलादा गारि मथर गथ'फोरखौ दिहुननाय नुनो मोनदों जेरै हाय थाबायनानै जोंहा हाथाइ बाजाराव थांनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव दा थाबायनो साइकेल आरो मटर साइकेल बेनि अनगायैबो जोङो माखासे जेरै फिसा फिसा जेरै सार्सजों खारग्रा बेटारिफोरजों खारगा जेरै थट बिसोरफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो आथिखालाव थांलाय फैलायफोरा जोबोर हान्थिनायफ्रा लामाफ्रा गोरलै जादों जायनि गेजेराव जों